औ नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
ओ मा खालामदों?
अ नै ओरैनोसो दंला बायो।
अ ओमफ्राय माबायदि बोथोरफोरा बिथिं?
बोथोराथ' दायो माने अखानि बोथोर नालाय दसेनो अखा दसेनो सान्दुं माने हमनो हाया बोथोरखौ दायो मा समाव अखा फैब्रबगोन माने
औ औ नगौ बिथिंबो माने बेबायदिनो आरो बोथोरा अखा फैय लाय बिदिनो गरम खालामलाय बेबायदि
औ
नोंथाङा माबे बोथोरखौ मोजांसिन मोनो साबसिन गोजां बोथोर दा गोलोम बोथोर?
आङो गोलां बोथोरखौनो मोजां मोनो।
न' एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ माने गोलोम बोथोरावहाय जो अब्ला अखा फैयो अब्लाथ' नर्मेलानो जाखायो नालाय ओमफ्राय जेबो माने गोजांनायफोर थाया। गरम मा दाथ' गरम जायो बांसिन मानसिफोराथ' गरमफोरखौ सैज्य' खालामनो हाया बेखौ मिथियो आङो माने गोबां गोलोमो गरमा बांद्रायो‌। बिनि थाखायनो बांसिन मानसिफ्रा माने गरम बोथोरखौ मोजां मोना ना आङो माने गरम बोथोरखौ मोजां मोनो आरो जेसे गोलोम जेसे गरम जा जेसे सान्दुं जाहा थेवबो आं गरम बोथोरखौनो मोजांसिन मोनो। ए बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो बे गासै बोथोराबो माने गावबा गावनिबोथ बोथोरजों हिसाबै फैयो नालाय समजों लोगोसे सोलायखायो नङा होमबा। बिदिनो माने गोलोम बोथोराबो गोलोम बोथोरखौबो जोंनो नांखागौ जिहेते गोलोम बोथोर बिरावहाय दैज्लांबो जायो लोगोसे गायनाय
औ औ
बेखायनो जोङो आङो गोलोम बोथोरखौ मोजां मोनो मानो होनबा गोलोम बोथोरावहाय अखाबो फैयो रेनि सिजोन जायो जेरावहाय नङा होमबा।
नौ
बेखायनो आं मोजां मोनो। माने गोजां बोथोरखौ आं बारा मोजां मोना मानो होनबा आं गुसुखौ बारा माने सैज' खालामनो हाया।
औ औ नंगौ। नंगौ बिदिनो गावबा गाव मोनसे माबा थायो नालाय सइस थायो।
औ
दा माने बिदिनो गोजां बोथोरावबो जेनेबोला एसे खस्थ' जायो थान्दाब्लाबो बिथिं जि सुनाय मानाय दुगैनाय बेफोराव एसे खस्थ' जायो आरो
औ औ
मानो होनब्ला आरो बिथिं माने हाद्रि बा ला जायो गोजां बोथोराव। बेफोराव गो गगा मोननाय बेफोरबायदि बेरामफोरा जायो आरो बांसिन आरो लोगोसे बिथिं बिगुरनि बेरामफोराबो बेबायदिनो जायो फोराम थाव रानसि बेफोरबायदि जायो नालाय दा बेफोरबायदि आरो आरो लोगोसे बेबायदिनो माने गोजां बोथोराव आरो बिदि गान जोमै थानो गोनां जायो। दा माने बहाबाफोर थांनोबोला एसे खस्थ' जायो आरो हरफोराव बेरायनो मानो।
औ गुसुआ बांद्राय जायोना।
बिदि आरो फुंफोराव माने बिदिनो खुहाखौबो बायदि जेंनाफोरा जायो आरो बोथोरनि। आरो बिदिनो माबा मोनसे जोंना
माबायदिनो बेरामफोर गारायफोर माबा मोनसे जाबाला माने गानथानो आरो गोजां बोथोराव।
खस्थ' मोनसिनो माने औ खस्थ' मोनसिनो औ। थायो दा गोलोम बोथोरावबो बेबायदिनो कारेन्ट फोर थाबालाय एसिफोर थाबालाय माने बिदिनो बाहायनानै थानो हायो।
औ
दिनो कारेन्टफोर गैयाब्ला माने खस्थ' जायो आरो आरो दैफोर खौ बांसिन नांबाय थागौ जायो जेनेबोला
औ
गरम बोथोर नालाय जिहेथु दै जोंनि मोदोमनिफ्राय गबाय थायो आरो। दै लोंबाय थानोनांगौ जायो बिदि आरो। आरो गायनाय फुनायनि बोथोर जेनेबा अखाफोर बेफोरबायदि फैयो।
औ
अखाखौथ' नांगौ जेनेबोला।
औ
बिदि आरो नङाब्ला आबादारिफ्रा बोरै आबाद खालाम बिदि जायो।
उम
दा बेबायदिनो आरो मोनसे मोनसे माबा थायो गोजों गोजां बोथोर गोलोम बोथो फोर बिदि
औ
सोलाय सोल' जायो नालाय।
उम
बेबायदि दा खिन्थु माखासे जायगाफोराव दङ बिस सोरमाने बिदिनो बोसोर बोसोर माने बिसोरो गोजां बोथोर रानो जा गोलोम बोथोरानो जा बिसोरो मोनसे माने गाव गावसोरनियाव थान्दा जागा बेखौनो मोनबाय थायो आरो। बेयावनो बिसोरो जिउ खुंनो गोनां जायो जेरै जोंनि खा कटि हिसाबै बिथिं अरुणाचल दङ आरो मेघालया दङ। दा बेफोराव माने बिबायदि एसे बोथोरा थान्दायैनो थाबाय थायो आरो। आरो गोजां बोथोरावथ' माने बांसिन बे बिदि थान्दा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा बिसोरो औ। दा बिसोरनिया बिसे सोर माने बिसोरा गोदोनिफ्रायनो बिदि हुदा जाबाय आरो बिसोर सोरो जायफोरा बेयाव जोनोम जायो दा बिसोरो गोरलैनिफ्रायनो बेनि थासारिखौ माने बोथोरखौ मोनो नालाय दा बिसोरो
औ
सैज्य खालामनो हायो दा बेबायदि आरो बा जोंबो जों बे गरमाव थानोबो हायो थान्दायाव थानोबो हायो। जोंनाबो माने बेबायदिनो आरो दा माने सहायनो हानाय गुन बेबायदि दङ।
उम
आरो बेबायदिनो नोंथाङा बुंबावनो हागोन
औ नोंथाङाथ' गोबां बुंनानै होखाबाय ओमफ्राय बिदिनो माने बोथोरजोंहाय जों गावबा गाव एदजासट खालामनानै थानो हानांगौ नङा होमबा मानो होनबा गासै बोथोरानो गासै समाव एखे जाखाया जेब्ला जों ङो मिथियो कि बे बेयो बे बोथोरा फैसिगोन बे बोथोर जासिगोन माने जों गावखौनो रेडि खालामनांगौ गोनां जायो आरो नङा होमबा जेरावहाय जोङो गोजां बोथोराव ओरैबायदि गुसु जायो माने कम्बल बा गुदुंसि नङाबा थानो हाया जुथा मुजा गानाबा थानो हाया माने बेफोरजों जोङो बोथोरजों एदजास्ट खालामनो थाखाय माने गावखौ रेडि खालामनो गोनां जायो नङा होमबा
उम उ
जेरावहाय जोङो गोबां मानसि दङ नङा होमबा जेनेबा सोरहाबा न'खराव मोजां गुदुंसि गैया दे बिसोरनि थाखायबो माने गोबां गोजां बोथोराव एसे खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा ने बांसिनानो एखे नङा नङा माने एखे नङा नालाय गासिबोनिबो जिउआहाय बोथोरजों लानानै माने गोजां बोथोरखौ नायब्ला माने बे गैजारोङि सुबुंफोरनि जि जोम गैयि बा गुदुंसि गैयि बा कम्बल गैयि बेफोरनि थाखाय एसे माने खस्थ' जानायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो आरो गोजां बोथोरावहाय बांसिनै आरो बिथिं गरम बोथोरबाथ' माने बांसिन गस्लानि गोनांथि जाया जि जोमनि गोनांथि जाया नङा होमबा माने फिसा गस्ला बा जि दङ बेजोंनो मान माने मोजाङै सोलिनो हायो बे बे गरम बोथोर समावहाय माने गोजांनायनिथ' फैखाया नालाय गोजांखाया नालाय बेखायनो
बिदिनो न' सिङाव थानायफोराव थ' आरो बिदि गस्लाफोरखौथ' गानबाय थायाबाबो जायो जेनेबा बाहेरायाव ओंखारबाल' जेनेबा नांगौ जायो एसेबां सि्ला बेबायदि नांगौ जाया आरो गाननाय जोमनाय
औ
गांसे गांनै दोनो माने बेबायदि माने सोलिनो हायो आरो नाथाय गोजां बोथोरावथ' आरो नों माने बेबायदि जेकेट सुइटार बेफोरबायदि माने जोमनानै थांनांगौ माने जाया आरो बे बेफोर माने गोबां जुथाफोरबो गाननांगौ जायो लंपेन्ट गुदुं थानांगौ आरो एक्सट्रा लंपेन्ट बेफोरबायदि दाबल दाबल जायो आरो
उम बोथोरा जोंनो माने नांगौ बाय दिजोंनो माबा जेनेबा बोथोरनि जानाय लोंनाय बोथोरनि फिथाइ सामथाइ बे फोरखौ जगायो आरो बेनो मोजां माने जोङो गोलोम बोथोराव मोनग्रा फिथाइ सामथायाइखौ जों गोजां बोथोराव मोना बेफोर आरो नङा होमबा जेरै जोङो गोजां बोथोराव बायदिसिना फिथाइ सामथाइ मोजां मोजां मैगं थाइगं मोननो हायो जेरै बैग्रियानो जा जलफि नारें जुमब्रा बायदिसिना मोनो थाङो जोङो लो
औ उम औ औ
लाइ लाफा मुला बेफोरबायदिखौ कबि फुल कबि बायदिसिनाखौ आरो बिथिं नायनो थाङोबा गोलोम बोथोराव जोङो मोननो थाङो जेरै जोगोनार मैथा मैथा बांगाल बायदिसिना थास' थास' बिबार बायदिसिनाखौ जोङो मोननो थाङो गोबाङैनो थास' आथिं माने गावबागाव बोथोर गावबा गाव फिथाइ सामथायाइ नङा होमबा खान्थाल, थाइजौफोरखौ जोङो गोलोम बोथोराव मोननो थाङो माने बोथोरा जोंनो माने ओ नांग नांगौ बायदियै जोंनो गावबागाव बोथोराव गावनि गावबा गावनि गुनखौ देखायो नङा होमबा
नोंगौ
बेफोरजों जोङो मोजाङै एडजासट जानानै थानो मोजाङै ओ गावखौ बोथोरजों दैदेनलांनो रोंनायासो जोंनि माने
औ नंगौ बिदिनो बै गोजां बोथोराव माने मोनसे माबाखौ मोजां नाङो आरो आं माने एसे बोथोराबो थान्दा जायो नालाय बै माने बेदर हांनानै जानो माने मोजां नाङो आरो माने अर खाथियाव। मोजां जायो गरम गरम।
उम।
बिदि मोजां नाङो आरो लोगोसे जमा जिरायनानै लोगोफोरजों बा न'नि मानसि फोरजों औ औ। माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनो बेबायदि हायो। औ औ औ जोगोन। दे दे गोजोनथों।